हेलौ
औ नोंथां
ओ
नोंथांनि माथोआ मोजाङै फैयाखै।
औ खोनादों। औ नोंथां दायो आङो नोंथांजों मोनसे आयदा लानानैसो कल खालामनाय जादोंमोन। खोनादों ने? औ नोंथाङा नोंथांनिस जिउआवहाय
माबे माबे जावगायाव नोंथांनि नोंथांनि जिउ समावहाय माबे माबे जायगायाव नोंथाङा बेरायफेरखो बा दावबायफेरखो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
मोजाङै खोनायाखै नोंथां एसे मोजाङै बुंहरलाय।
नोंथाङा ओ माबे माबे जायगायाव दावबायफेरखो बा दावबायनानै माबायदि मोनखो बा दाव फेरदोंना फेराखै बेखौ एसे फोरमाय जागोन नामा?
अ
औ
आंथ' बिनो ओ फास्टआवनो मेघालयआव गिदिं-गिदिंफेरबाय दावबायफेरबाय
औ
र' अ मेघालयआव बिदिनो बेरायनानै बा दावबायनानै मोजाङानो मोनदोंमोन। लोगोफोरजों हारसिंबाबो
औ
खोनादों औ।
ओरैनो मेघालय होनना बुङोबाथ' ओ गोबां मानसियानो ओ मोनसे मोजां जायगा समायना जायगा होननानै ओ दिनैनि समाव मिथि मोनो बेहाय थांनानै गोबां गोबां सावगारि खेबनानै दिनैनि समावहाय स ससियेल मिडियानि जुग नालाय बेहाय जोङो हगारनायखौ नुनो मोनो ओ बेबादिनो जोङो ओ मेघालय होनना बुङोब्ला जोंनि सा सानजा रायजो सा सानजा रायजो बे सा सानजा रायजोआवहाय ओ साबसिन जायगा होनोबा जोङो मेघालयाखौनो बुंनो गोनां जायो बैहाय दावबायनायनि थाखा एह नङा होमबा?
औ नोंथां औ।
ओ दा दायो नोंथाङा ओ मेघालयआवहाय ओरैनो माबेसिम दावबायफेर बे जेनेबा आरो सानबेसेनि थांखि लानानै दावबायगोरखो
मेधालया बिदिनो लावखार ओंखाम जानो थांनायाव एसे दावबायनाय जादो। सानसेनि थाखायल' थांनाय जादोंमोन आरोना जोङो।
औ
औ बिदिनो दैमा दैसा नुनाय जायगा बेनिफ्राय हाजो हाला खाथि खाथि
औ
बेफोरखो नुनानैनो गोसोफोरा गोजोननाय मोन्दोंमोन आरो ना।
औ नंगौ ओरैनो नों थां ओ नोंथांमोना लावखार ओंखाम जानाय खोथा बुंबाय मेघालयआवहाय ओ ओरैनो लावखार ओंखाम जानायावहाय नोंथांमोनहा जामुं लांफाखादोंमोन नामा ना हजोंहाय संनानै जाहैदोंमोन?
जामुंखौथ' बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौ बायनानै लांखा जोबदोंमोन आरोना जोङो।
औ नंगौ।
ओमफाय खान्था साराइ बिदिनो लांनानै ओजोंहाय संहैदे जादोंमोन आरोना
औ
जायगायाव लावखार लावखार ओंखाम जानाय जायगायाव। सहायना जादों ओरोना जोङो बिदिनो संनायफोराव गासैबो हेफाजाब होलायनानै संलायदों बिदिनो मोजां मोजाङै लावखार ओंखाम जानाया मोजां मोजाङै बिदिनो जाफुंसार जादोंमोन आरो जोंनिया
औ ओरैनो साबैसेसो थांनाय जादोंमोन
साबैसेनो माने थामजि जोननि बारा जानो हागौमोन
अ ओरैनो ओ ओरैनो नो थांमोना फरायसाल'मोन ना ना फरायसानि अनगायै फोरोंगिरिफोरबो दंमोन
फरायसानि अनगायै फोरोंगिरिफोरबो दंमोन आरो
औ
औ
माबे मायथाइयाव दावबायदोंमोन होननानै बुंदों ओरैनो?
अ माबे मायथाइ माने नैरोजा नैजिब्रै मायथाइ जानुवारि माहायाव
आच्चा
औ औ नोंथाङालाय गिदिंफेरबाय ना गिदिंफेराखै?
आंथ' ओ गोजान जायगा दावबायफेराखै नाथाय ओ खाथि आथिखालानो गोबां दावबायनाया आंहा दिनैनि समावहाय जारिमिन जानानै थाबाय। ओ जेरैहाय आङो जोंनि हालामनिफ्राय ओ सेजौनिफ्राय नैजि किल'मिटार
औ औ
बा सेजौ बाजि किल'मिटारसिमहालागै आं दावबायफेरबाय ओरै सोनाब फारसेथिंहाय ओ वेस्ट बेंगल थाहैबाय ओ वेस्ट बेंगलावबो बा सोनाब बंग' होननानै मिथियो दा बैयावहाय उमहु आङो आलिपुर आलिपुरदुवारसिम थांबाय ओ आलिपुरदुवाराव थांनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा बै ओनसोलनि जायगाफोरा ओ साहा बागानजों साग्लोबसारनाय होननानै बुङोबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। ओ ओरैबायाददि मोनसे मोजां नुथ ओ जायखौ ओ थाङोबोला मोनसे ओ जोंनि ओ भारत हादोराव थानानैनो आङो मोनसे ओ मोनसे गोदान मोनसे गोदान गोजान हादोराव फैनाय बादि मोनखांलायदोंमोन आरो बै समावहाय भारतनि सिङावनो जे एसेबां समायना समायना जायगा दङ बेखौ आङो बै समावहाय माने ओ मोनदांदोंमोन आरो बे खमैबो दिनैनि फ्राय आंनि बे बुंबाय थानाय बाथ्राया ओ ओ जि बो सोरसो आगोलनि खोथा। दा ओ थारैनो जोबोद मोजां नाङो बेबादि बेरायनानै। ओजोंहाय ओ ट्रेनजों दावबायनानै बांसिन मोजां मोनो होननानै आं मिथिना मोनो आरो। दा दा जोंनियावथ' ओ सा सानजा रायजोआव गासै जायगायावनो ट्रेन सोलिया नालाय थेवबो जोङो दा सोनाब बंग'आवहाय ट्रेन सोलिनायखौ जों मोनो आरो। ओरै सानजा फारसे नायोबा जोंहा जोंनि आसाम बारनानै मिज'राम थाहैबाय अरुणाचल थाहैबाय नङा होमबा? बेनि अनगायैबो नागालेण्ड थाहैबाय नागालेण्डआवथ' ओ गोबां मोजां मोजां जायगा दङ नोंथाङा नागालेण्डआव थांफेरना माबाफोर ओ ओ बेबादि एक्सपिरियेन्स दङ नामा?
बिदिनो हारसिं थांनायनि एक्सपिरियेन्स गैया आंनियाव
औ
लोगोफोरजों एसे थांफानो मोनदोंमोन आरो आं थेवबो बारा माने मोजां मिथिजोबामोन
औ नोंथाङा ओरैनो दिमापुर जायगाखौ खोनाफेरबाय जानांगौ।
औ दिमापुरखौ खोनादों खोनानाया।
औ ओ डिमापुरावहाय नोंथाङा थांफेरबाय नामा?
औ थांबाय थांनायालाय।
औ थांनानै नोंथाङा मा मा नुहैखो? औ एसे फोरमायनानै होदो मोजाङै।
औ थांनानै बिदिनो डिमापुरनि डिमापुर रायजोनि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन।
बेनि अनगायैबो
बेनि अनगायै जोङो बिदिनो खाथि खालानि बाजारफोराव बिदि हाबहैदोंमोन आरो।
औ ओरैनो ओ बिसोरनि ओ हाथाय बाजारफोराव मा मा रोखोमनि मा मा जिराद नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
बिदिनो सरासनस्रा हाथाय बाजारफोराव मोनबाय थानाय बिदिनो मैगं थाइगं ओमफाय गाननाय जोमनायनि गाननाय जोमनायफोर गासैबो मुवाफोरखौनो जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
बेनि अनगा जोंङो आरो बारा एमान गोजान गोजानावलासि बेरायाखैमोन आरो
ओरैनो सरासनस्रा जों नुबाय थानाय नि अनगायैबो मायबाफोर ओ इउनिक बा जुनिया बा ओ एखुथा मायबा मोनसे जिरादफोर नुदोंमोन नामा जेनेबा? जायखौ जोङो नुफेराखै जोंनि लकेलिटियाव।
जिरादफोरखौना ओ जोङो बिदि नुनायालाय नुवाखैमोन।
ओरैनो खोनायनो मोनो खोनानो मोनो हजोंहाय बांसिनहाय ओ ओ जोङो ओजों मो मा होनो बेखौ मैहुर खालामनानै ओ जानायखौ बांसिन खोनानो मोनो मैहुर खालामनानै जाग्रा मायबाफोर आगजु बेहाय बांसिनै नुनो मोनो नामा जेरैहाय जोङो ओ लबर लबर थायोना? बै गलटि ना मा होनो बेखौ बेबादिहाय बेबादि मैहुर खालामनाय माबा फोर जिराद दङ नामा नोंथांनि नोजोराव? बा बेबादिहाय आरो नोंथाङा बेबादि नुदों नामा?
दोंनायालाय दोङोमोन खोमा बाट आंङो बिदि बेरायनानै नुजु नुजोबनाय जायासै आरो ना अ। ओहो सम मोनासै आं।
दा नोंथांमो ओ नोंथांमोना थांनाय समावहाय ओ जेनेबा ओ मा मा नुलांनो मोन्दोंमोन ट्रेनावहाय बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ बिदिनो थांनाय समाव जोङो खाथि माने ट्रेनजोंनो जे एसे नांजोबहांनाय बिदिनो दैमा दैसा नुदों नुलांदोमोन आरो ना।
औ।
ओमफ्राय हाजो हाजोफोरखौबो खाथि खाथि बिदिनो ट्रेनजों नांफानाय बायदि मोनोमोन आरो ना। हाजो खाथि खाथि नुनो मोनदों ओमफ्राय गय बागान बिदिनो नालेंखर बागान बिदि नुलांनो मोन्दोंमोन आरो जोङो।
औ।
औ।
जोबोद मोजां ओ नोंथांनिफ्राय आं एसेब्लाबो दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ एसेबाबो आं मिथिनानै मोनबाय। ओ जोबोद मोजां नांबाय नोंथाङा आंनिफ्राय माबाददिहाय मोनखो एसे फोरमायनानै जोंनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो थुंगे होनो आं सानदों ओ नोंथाङा माबायदि मोनखो आंनि रायज्लायनायखौ?
नोंथांनि नोंथांनि रायलायनायखौबो मोजाङैनो मोनदों आरो नों नोंथां नोंथाङाबो जेरैबायाददि फोरमायना होदो आंनो दावबायनायनि बागै नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ बुं नोंथाङा नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ खिन्थादों आरो ना बेखौ मिथिनानै आङो मोजां मोनदों गोसोखौ गोजोननाय मोनदों।
औ नंगौ अब्ला नोंथां जोङो उननि समावहाय लोगो मोनफिनगोन बे समावनो आङो। सानबां कलखौ लाखिथ'नोसै नामा।
औ नोंथां औ औ नोंथां औ औ दे औ